हेल' अ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों आं।
अ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो मोनाबिलिनि गाहाम हामब्लायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय।
अ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंना?
औ नोंथां दायो आं फ्रियावनो दङ।
अ ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथाङा?
ओं जानाय जाथ'वाखै नोंथां।
अ। होमब्ला नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ' दङ'ब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन सावरायजागोन नोंथां।
होमब्लाना नोंथां आङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायावहाय सावरायनो सानदों नोंथांनिसिम।
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
अ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जानाय होनोब्लाथ' जोङो बुंनांगोनदि जोंनि माखासे मुंदांखा ओंख्रि जेरैहाय अनलाजों दाउ, अमाजों नारजि, साम'जों सबाय, आरो नाफाम आरो गोबां आरोना बर' हारिनि माखासे मुंदांखा ओंख्रि अ बिनि गेजेरावनो आङो औ अनलाजोंहाय दाउ बिनि बागै आङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनिसिम।
औ नोंथां जागोन।
अ गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ माबारै सङो होनोब्ला जोङो ओं गिबियाव जोङो माइरंखौहाय जोङो सुनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय जोङो ओं माइरंखौ दसे दै सर' होनानैहाय दोननांगोन बेनि उनावहाय जों माइरंखौहाय जोङो ओं बेखौ उवालाव बा थफसियाव ओं बेखौहाय जोङो गुन्दै खालामग्रोना लानांगोन ओं आ आरो बिनि उनावहाय जोङो बेजोंहाय संनो थाखाय जोङो दाउ नांगोन दाउखौहाय जोङो गिबियावनो एवथ्रमग्रोनानै लानांगोन बिनि उनावहाय जोङो ओं साराय सारायखौहाय जोङो जाननानै ओं दोन जाननांगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बे ओंख्रियाव होनो थाखाय माखासे ओं मुवाफोर नांगौ जेरैहाय जोंनो पियास सामब्राम गुफुर, मस्ला मस्लि, बेफोरखौ जोङो गासिखौबो जोङो जगार खालामनानैहाय बिनि उनावहाय जोङो जिथिया साराया दुङोना अब्ला जोङो मस्ला मस्लिखौ होनानै जोङो ओ बेदरजोंहाय एवगोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेदरखौहाय एसे मोजाङै मोनजासिम एवनानैहाय ओ बिनि उनावहाय जोङो दैखौ होनानैहाय ओ दसे एसे गोदौजासिम गोदौ होनानै जोङो ऐ उननानै दोननाय जि माइरंनि गुन्दै बेखौहाय जोङो होसनगोन होसननायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ दसे गोदौजासिमहाय जोङो बेखौ मोनहोबाय थागोन ओ बेनि उ उनावहाय जोङो बे ओंख्रि खौ थाव होनो थाखाय जोङो जोंनिनो ओ बानायनानै दोननाय जि खारै बे खारैखौहाय जोङो बे ओंख्रियावहाय एसे होनानै होयोब्ला माने बे ओंख्रिया माने गोथावसिन जायो आरोना नोंथां ओ जोङो बे खारैखौहाय माबारै मोनो होनना बुङोब्ला जोङो बे खारैखौहाय जोंनिनो न'सुं खाथि खाथि मोननाय जि थालिर बिफां ना बे थालिर बिफांनि जि जोङो बिफां बे बिफांखौहाय जोङो दाननानै बा बिनि फिथाइनि जि बिगुर बेखौहाय जोङो सान्दुंआव फोराननानैहाय बे बि बिगुरखौहाय जोङो सावनानैहाय हांगार बानायनानैहाय जोङो बेखौहायनो खारै बानायनानैहाय जानाय जायो आरोना आरो औ औ आरोबाव जोङो खारैखौहाय ओ जे मोननो हाबावो जोङो सबायनि जि बिफां बेनिफ्राय जोङो मोननाय जायो। खारैखौहाय आरो जोंनिनो जोङो बे नारेंखल बिखबा बेनिफ्राय मोननाय जायो खारैखौहाय ओ होनबाना जोङो बे खारै खौ होयोब्लाना ओंख्रियावहाय गोथावसिन जायो आरो ना संख्रि बानलु होनानै जोङो बे बेखौहाय नैजि मिनिट बा थामजि मिनिट जोङो संनानैहाय बे ओंख्रिखौहाय माने संबाय थायोब्ला माने गोथाव जायो आरोना। बेखौहाय जोङो गोदो गोदाय आब औ। बे ओंख्रिखौ जोङो गोदो गोदाय जोङो आबै आबौमोननिफ्रायनो बे ओंख्रिखौ जाबोबाय दं। आरो दाबो जाबोबायानो दङ। ओ दानि ओ गोदान मुगायावहाय जोङो उवालजों बा थफसिजों देनाय अनलाखौ मोनजाला खोमा नाना नोंथां?
औ जोबोद खम जानो हमबायसै आथिखालाव।
औ मेचिनाव माने उननानैहाय जोङो अनला बै गुन्दैया बेखौ माबानाय जायो बिनि टेस्टआ एसे बेलेग जायो आरोना। ओ होनब्ला आरो नोंथां आरो मोन से ओंख्रि बिनि सायाव आं एसे फोरमायना होबावनि ओ जेरैहाय जोङो अमाजोंहाय नारजि बे अमाजों नारजिखौहाय जोङो माबोरै सङो मा नारजिखौहाय जोङो मानि माबोरै मा-माबोरै मोनो होमबा जोङो नारजि एसे नारजिखौ मोनो होमबा जोङो बे माबोरै मोनो होनना बुङोब्ला जोङो फाथो जे फाथोखौहाय जोङो ओं बारि बा जोंनि उसुं खनायावहाय जि फाथो फोयोना बे फाथोनि बिलाइखौहाय जोङो ओ खानाय जायो आरोना नोंथां। बे खानानै बे फाथो जि बिलाइ ना बे बेखौहाय जोङो सान्दुंआव फोराननानै गोरान खालामनानैहाय जोङो बेखौहाय जोङो बोसोर से गाहाम दोननाय जायो आरोना बे नार्जि बिलाय ओम नार्जिखौहाय। बेनि उनावहाय जोङो
जिथु फाथोनि फाथोनि बिलाइ बेखौ जों खानानै माखासे ओ गोबाव स म दोनहाबनानै बेखौ फोराननाय जायो आरोखि ना नोंथां।
औ औ औ फोराननानै दोननानै जायो आरोना। बिनि माने जानो मोजां जायो आरोना बिदि फोराननानै दोब्ला। अ ओमफाय जुदि आं ओंख्रिखौ संनो लाहार फाहार खालामो होमबा जोङो नार्जि जि फोरानना दोननाय बेखौहाय जोङो दैयावहाय दसेखिनि सोमहामना दोननानैहाय बेखौहाय जोङो रुगारनाय जायो आरोना नोंथां। होमब्ला बेुु रुगार रुगारसा न्दियावहायनो जोङो जोंनि जि बेदर अमानि बेदर बेखौहाय जोङो
औ औ।
रेडि खालामना लानाय जायो आरोना आरो लोगोसे जोङो संख्रि, बानलु, मस्ला मस्लि, पियास, सामब्राम ग-गुफुर बेफोरखौ जोङो रेडि खालामनानैहाय जोङो ओ बेदरखौहाय ओ जोङो एवफ्रामगोना लागोर नागौ आरोना नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो बे नार्जिया जि थिया गोदौनानै जि रुगारदोंमोन ना बे रुगारनानै जि थिया गुरै जायो अब्ला बे नार्जिखौ जोङो साग्लिनानैहाय ओ दोखो दोखो गुन्दै बायदि ओ खालामनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिनि उनावहाय जोङो जि अमा संफ्रामदोंना बेखौ संनायावहाय माने जोङो नार्जिखौ होस ननानैहाय ओ
औ।
ओ संनानैहाय माने बेखौहाय जोङो मोननैजोंहाय ज' गोबावनो बिदिनो नैजि मिनिट थामजि मिनिट संबाय था संनानैहाय जोङो बे ओंख्रियाव जोङो बे खारै बे खारैखौहाय जोङो गारस'नानै होयोब्ला माने बे नार्जि ओंख्रिया बांसिन गोथावसिन जायो आरोना नोंथां। होमब्ला आङो जों औ औ।
औ।
होमबा नोंथां नोंसिनिथिं माबायदि संनाय जायो बे बे नारजि बा जोंनि मुंदांखा ओंख्रिफोरखौहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां हागोन नोंगौ नोंथां जोंनिफ्रायबो बेबा बिदिनो जिथु जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला अनलाजों दाउ साम' खाइजों साम' आरो नाफाम बाथोन आरो ओरैहाय थाबाय जोंना ओ अमाजों नारजि बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आ-आजै आजौमोनै समनिफ्रायनो मोनजाबोबाय थादों। दा नोंगौ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों थिग बिदिनो जोंनि ओ बर' जायगा बा जोंनि गासैबो बर' माहारिफ्रानो ओ बेबादि एखे महरैनो बे ओंख्रिफोरखौहाय संनाय जायो। जेरैहाय ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों गिबियावनो न'आवनो मोननाय बे माइरंखौहाय न'नि माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमग्रोनांगोन सोमनानै ओ दसे फोराननानै दै सर' होनानै ओ बेखौहाय उवालाव बा थौसियाव बा माबा मोनसे उनग्रा जायगायाव उननानै बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो बेनि उनावहाय ओ जोङो अनलाजों संनो थाखाय जोंहा ओ माबा मोनसे से मुवा जेरैहाय जों बेदरै बेदर होनाय जायो। जेरैहाय अनलाजों दाउ नालाय जोंहा दाउखौ ओ गोदानानै बेखौहाय एव ओ गिबियावनो एवथ्रुमग्रोनाय जायो। बे एवथ्रुमग्रोनानै बेखौहाय माखासे गोबाव सम दोनहाब दोनहाबथ'नानै ओ बिदिनो संग्रोनाय जायो आरो ओ जेब्ला बेदरा एसे रुयो बे रुइनाय समावनो बै जि ओ जिथु जोंनि ओ संनो लानाय अनला अनलानि ओ फावदार जों बे ओ माइरंनि गुन्दैखौहाय होनाय जायो आरोखि आरो बे बेजों ओ जोङो गोथाव खालामनो थाखाय बा मिलौदो खालामनो थाखाय जोंहा ओ न'आवनो बानायनाय जायखिजाया माबा मोनसे मुवानि दा थालिरनिनो जा ओ जोंना ओरैजाय सबायाइ खारै थायो ओ बेफोरबायदि जायखिजाया खारैनि खारैखौ जोङो गोथाव जानायनि थाखाय होनाय जायो आरोखि दा बेबादिनो अनला ओंख्रिखौ गोथाव खालामनाय जायो आरो दा ओरै थाबाय जोंहा आरो सबायजों साम' जेरैहाय जोङो सबायाइजों साम' ओंख्रि खालामनो थाखाय गिबियावनो जोङो
जोंनि ओ आबाद फोथारफोराव फोनाय ओ जोंहा गोरान सबाय थायो ओ बे सबायखौहाय जोङो गिबियावनो एवथ्रुमगोरनानै ओ जोङो उननाय जायो बे उननायनि उनावहाय जोङो आरो बेखौहाय बिनि बाख्लाखौ जावस्रो ओ जावस्रोनानै बिनि बिगुरखौहाय बोखारनाय जायो दा बेफोर ओ बिगुरखौ बोखार खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ माखासे सम रुगारनाय जायो आरो बे रुनानै जोङो। ओ दसे दोनहाबथनानै जोङो सबायजों साम' नालाय ओ जिथु जोंनि ओ गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय साम' जों बेखौहाय ओ मोजाङै बिनि सालाय बायदिसिनाफोरखौ गारनानै बिनि ओ जिथु खिथु थायोना बेखौ जोङो गारनानै मोजाङै मानजिनानै जों बेखौ ओ दाननानै बिनि खिथुखौ दाननानै ओ जोङो ओ साफा खालामनानै एव ओ बेखौ रुगारगोरनाय जायो आरो बे रुनाय ओ रुखांनानै जोङो जेब्ला जोङो बै ओ संबाय थानाय सबायना बे सबायावहाय जोङो बे साम'खौ होदेरनाय जायो आरो
औ
दा दा बिदिबा नोंथां जोंनाबो समा नै जाबायानो
औ नंगौ नोंथां होमबा नोंथां उनावहाय जोङो लोगो मोनफिनो होननानै नोंथांनिसिम आसा खालामना थाबाय
औ नोंथां औ आंबो उनाव फिन खनसे लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामना थाबाय नोंथांनिसिम
औ जागोन दे नोंथां दे होमब ना नोंथां
गोजोनथों नोंथां ओं औ